औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ औ नोंथां खोनादों।
आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय। बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जानायनि सायाव आं सावराय नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना।
औ नोंथां आंथ' दा ओरैनोसो दंथ'यो जोबोद मोजां आयदा आ सावरायनो हागोन बिदिब्ला नोंथाङा आयदानि सोमोन्दै एसे।
औ नंगौ नोंथां जोङो दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला। जों मैखोम बर'फ्रा जोंनि बे सा सानजा ओनसोलाव जोङो। बर'फ्रा ओंखाम जानानैनो थांनानै थायो नङा होमबा? जोङो ओंखामजों लोगोसे जों बर'फ्रा गोबां ओंख्रिखौ जायो। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला सबाइ खारै। सबायजों साम' बिदिनो नारजि अमा। बेजोंनो बेजोंनो जोङो। खुमब्राजों हांसोजों अनला जानाय। थिग बिदिनो जोङो साम'फोरखौबो जोङो गोबां रोखोमै जायो नङा होमबा नोंथां‌। आ खायफाय जोगोनारजों होनानै जायो खायफाया सबायजों होनानै जायो। बे माने जोंनि बे जानायनि लुबैनाया बेयो माने एसे आलादा। आलादा आलादा जायो सोरबा खारै होनानै जागोन सोरबा थाव होनानै जागोन नङा होमबा नोंथां। थिग बिदिनो जोङो मुला अनलाखौबो जोङो बर'फ्रा दाउ बेदरजों बा नाफोरजों गोबां जायो मुला लाइ मुलानि अनला बिदिनो मुला बेदरनि अनला जों बर'फ्रा ना गोबां रोखोमै जोङो नारजिखौ। ब जोंबो जायो जेरै अमाखौ। खायफाया बेखौ ब्रयलारजोंबो जायो नङा होमबा नोंथां। जों अमाजों नारजिजों जोंनि बर'फ्रा मैखोम जायो आरो मानोना अमाजों। जों नारजिजों जायोब्ला जोङो खहाब गोनां जायो होननानै जोङो। गोबाङानो फोथायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ जों आरो। बर'फ्रा खारै ओंख्रिखौबो जों गोबां जानायखौ जों नुसन जादों।
नङा होमबा नोंथां अब्ला जोंनि बे
बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जोङो गावबायनो आदारखौ गावबायनो गायनानै जाबोनायखौ जों नुदों नङाबा नोंथां जोङो साम'खौ बोरै सङो होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो साम'खौ गिबियावनो जोङो फख्रिनिफ्राय बा बहाबा दुब्लिनिफ्राय लाना फैनानै जों बेखौ सोमनानै दोङो बाल्थिंव साननै सानथाम बेनिफ्राय बेखौ जोङो किगार होयो बेखौ ले राखौ जोङो साफा खालामबोयो बिनि उनाव जोङो साननैनि उनाव बेखौ जों मोजां खुनानै साफा खालामनानै बेखौ खिथौखौ दानस'यो बेनिफ्राय जोङो खुगाखौ एरख'नाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो सबायखौबो जों मोजां सोमना लाखानानै जोङो बेखौ सुनानै जोङो। सबाइखौ जोङो एसे खारै सारला होनानै जोङो एवनाय जायो। आरो थिग बिदिनो जों साम'खौबो मोजाङै जों एवना लानानै जोङो सबायखौ जोङो थालिना होनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों खारै एसे एसे होगोन जों कालारिं जालाय रावोन बेनिफ्रायनो जों बर'फोरा बिदि खालामनानै जोंङो जायो। आरो थिग बिदिनो जों साम'खौ माबा- नारजिखौबो जोङो गिबियावनो जोङो बे नारजिखौ जोङो देनानै ओ सोमनानै लाग्रोगोन साफा खालामगोन बेनि उनाव जोङो अमा बेदरखौ नांगौ रोखोमनि संख्रि बानलौ होनानै मोजां। मस्ला होनानै एवना लागोन। बेनिफ्राय बै नारजि गोदवबाय थानाय जों नारजियाव जों होनानै बेनिफ्राय बेखौ थामजिबा ब्रैजिबा मिनिटनि उनाव जों बोखांनानै बिदि जायो आरो नोंथां। अब्ला आं मिथिनो लुबैदों नोंथां नोंथांमोननि साइडआवहाय बेयो खारै ओंख्रिखौ बा खारैनि अनलाखौ बोरैहाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय।
ओं जोबोद मोजां सोंथि अनला ओंख्रियाथ' जोंनि ओ बर'फोरनि गोबां माने मुजिहाब गोनां बा खरथां गोनां ओंख्रि ओ बे अनलाखौ ओ जोंनि बर'फ्रा जोंनि जि दोरोङारि हाथासुनि हाबा ओ बे हाबायाव ओ जोंनि फोथायनाय बायदिब्ला बर' सुबुंफोरनि फोथायनाय बायदिब्ला अनला ओंख्रि गैयाब्ला लायनो हाथासुनि हाबाया माने जाफुङा ओ बे अनला ओंख्रिखौ जोंनि बर' सुबुंफ्रा आथिखालावबो खारै होनानैनो संनानै जायो। ओ अनला खौ जों गुबुन गुबुन मेगंजों बा गुबुन गुबुन ना बेदरजों मा बेबायदि जानायखौबो नुनो मोनो। जेरै अनलाजों दाउ बा फारौ बेफोरखौ जों संनानै जानाय नुनो मोनबोदों। लोगोसेनो बायदिसिना ओ मैगंजोंबो जों अनलाखौ संना जाबोदों। ओ जेरै बायदिसिना बिबारफोर बासिखि बिबार खेवालि बिबार दा बेफोरजोंबो जों अनलाखौ संना जानाय नुबोदों दा अनला संनो थाखाय जों गिबियावनो ओ माइरंखौ सुनानै ओ सोमनानै दसे सोमनानै ओ सोमनाया रुयोब्लाथाय बेखौ थिखांनानै सुना लायो सुनानै सुनानै बेखौ जों दै स- सर'हयो ओ दैया जेब्ला सर'गोन अब्लाथाय बे खौ ओ जों उलार बा दिंखियावहाय देनानै लायो। अनला देनाया जेब्ला जोबो अब्लाथाय जों ओ दाउ बेदरजों सङोब्ला ओ सिगाङावनो गिबियाव जों दाउ बेदरखौहाय एसे थाव होनानै ओ बेखौ एवस्रोयो संख्रै होनानै जेब्ला एउ- नाया मोनो अब्लाथाय ओ जों बेवहाय दै होनानै ओ बेखौ ग्लब ग्लब गोदौहोयो दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जों देनानै लानाय अनखौ ओ बेबायदिनो ओ फारसे आखाइजों ओ फ्रि फ्रि सारनानै होयो आरो फारसे आाइजों खादौ' हमनानै बेखौ फिदिं फिदिं होनाय जायो
औ
बे अनला अन उन्दै होनाया जेब्ला जोबो अब्लाथाय जों बेवहाय खारै आरो संख्रै ओ होनानै बेजों लोगोसेनो बायदिसिना ओ मस्ला हारिनि ओ लइफांफोर ओ जेरैहाय गंगार धुन्दिया धुन्दिया बेफोरबायदि होनानै जों जों अनलाखौ मोजाङै गोदौहानै खांनानै जानाय जायो। हेलौ नोंथां
नंगौ औ जोङो ओ जोङो दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला जोंनि गोबां ओंख्रिखौ जों बर'फोराव गोबां माबाजों जायो नङा होमबा नोंथां जों सबायजोंबो जोङो ना गोरानखौ जोङो बिराद मोजां संनानैबो जायो नङा होमबा ना गोरान रुसि बा माइब्रा ओंखामजों जुदि जायोब्ला जोबोर गाहाम मोनोमोन गोदोनि मानसिफोरा नङा होमबा माइब्रा ओंखामजों जोङो सबायाइखौबो जोङो सबाय ओंख्रिखौ लोगोसे जोङो नारजि जों सरि बै माबाजों मा होन नागोरान रोसिजों जोङो जानायखौ जोङो मोनबोदोंमोन माने जोबोर खहाबनाय जायो आरो जेनबा ना गोरान रोसिजों आरो माइब्रा ओंखामखौ सोलाबनायखौ जायोब्ला
जों बिदिबो गोदो जाबोनायखौ नुदोंमोन आरो नोंथां आरो दानि आथिखालाव जोङो बेफोर खौ बाहायला बारा आरो जों मेवाखौबो जायो जोंनि मानसिफोरा नङा होमबा जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायसा जों अनलाया जोंनि थाखाय आंगो अनला जायाबा बे ओंख्रियानो जाया आरो जोंनि बे हाबाफोराव नङा होमबा हाबा जोंनि बे हाथासुनि हाबाफोराव आरो लोगोसे जों खारौ बिबार खौ जों अनला जायो नङा होमबा जेरै खारं बिबार बिनिफ्राय जोङो थाइगिरनि अनला थिग बिदिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै मेवा नङा होमबा मेवाखौबो जों दिनै अनला जायो गोबाङानो सबायजोंबो ओंख्रि संनानै जायो सोरबा बेखौ बेदरफोरावबो होलानानै जायो जोंनि बे जानाय आदारा गोबां रोखोमै जोङो जानायखौ जों बर'फोरखौ जों गोदोनिफ्रायनो जों जाबावनो मोनदों आरो जों जोनोमनिफ्रायनो बेफोर रखम बायदि ओंख्रिखौ जों जाबोनो मोन्दों आरो आरो लोगोसे जों गाम्बारि ओंख्रि जादों नोंथाङा मोनथाम फेरदेरनो बाखैा गामबारि ओंख्रिखौ
गाम्बारि गाम्बारिनि बिबारनि अनलाखौ औ बेखौबो जों जायो नङा होमबा आरो जों खारं खारं बिबारनि अनला नङा होमबा बेफोरखौ जों बर'फोरा जाबोयो आरो आरो लोगोसे जों मिथिंगायाव मोननाय जोङो दिंखिया बिजौ नङा होमबा जेरै माना मुनि खिफि बेन्दों थिग बिदिनो जोङो दायो दुब्लि फोथाराव मोनगोन जोङो दा सिब्रु मैगं बेफोरखौ जों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो खनसायनानै जाबोयो आरो नोंथां बेफोरो जोंनि थाखाय गोबां माने बेसेन गोसा मानोना बेफोर जोंनि जोंनि देहानि थाखाय मुलिसो बेखायनो जों बर'फोरा बेफोर रोखम आदारखौ जोङो जाबोयो बेखायनो गोदोनि आबै आबौ बा आयं बैसोनि बैसोफोरा दिनैसिम दाग्रा थाग्रा जानानै दङ मानोना बिसोरो मिथिंगानि बिलाइफोरखौल' सोमखोर बिलाइफोरखौल' बांसिन जायोमोन आरो नोंथां अब्ला बै नोंथांमोननि साइदावहाय बै खारैखौ बोरैहाय बनायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन बर'फोराादि खारै जायो खारैखौ बोरैहाय बनायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन आंनो
औ औ नोंथां बिदिब्ला बानायनायनि सोमोन्दै एसे गुसुङै बुंनोसै खारै बानायनो थाखाय जों गिबियावनो बांसिन थालिर जि थालिर आइथिया होनो जोंनि
औ औ
आनसालावहाय बे फिथाइनि फिथाइयाव बे थालिर फिथाइयाव जों बेगरबो मोननाय जायो गुबैयै जों बेजोंनो खारैखौ बानायनाय जायो बेनि अनगायैबो गोबां बर' आयजोफ्रा जेरै बेसर जि बेसरनि साबा बेजोंबो खारै बानायनाय खौ नुनो मोनबोदों बेजों लोगोसेनो मुदुफुलफोर बिफांखौबो द सफायनानै फोराननानै बेनिफ्राय खारदै बानायनायखौ नुनो मोनबोदों आरो बेबायदिनो आं एसे थालिर खस्लाजों जि थालिर आइथिाजों बानायनाय खारदनायनि सोमोन्दैखौनो एसे फोरमायनोसै थालिर गस्लानि थालिरनि जि खादिर बानायनाय थालिर रायजोनि बे जों गिबियावनो थालिर बिफांखौ दानफायना लाग्राय जायो ओंखायना लानानै बे थालिरफोरखौहाय थुख्रा थुख्रा दानस'नानै बेखौहाय फिसा फिसा माने जंनानै लायो जिरनानै बेखौ सानदुआव फोराननाय जायो सान्दुआव फोराननानै जेब्ला बे रानगोन थालिरा लांगोन अब्ला बेखौ जों अर लगायनानै सावनाय जायो सावनाया जेब्ला जोबो अब्ला बेखौ बे हाथ'फ्लाखौ जों दै एसे एसे सारस्रोनानै आ आ थ माने मोजाङै मिक्स खालामना लायो गलायनानै बे लगायनानै बे लगायनाय जि हाथ'फ्ला बे हाथ'फ्लाखौजों सानद्रिजों सालिनानै जि गेदेर गेदेर खामि जि खाालो फस्लाफोरनि गोदान बे थानाय बेखौ जों साइड खालामो बे बे सालिनानै खुराखौ जोङो सिफुंनानै दफोरावहाय सोना दोननायखौ नुनो मोनबो जों
औ
बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जाबाय नोंथां
औ औ नोंथां जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनो दोनथिसै
औ नंगौ